औ औ खोनादों।
खोनादों ना? अ'।
औ
दायो नोंथाङाथ' ओ बेस्थ' नामा?
ओहो बेस्थ' नङा।
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होनना हरलायबाय आरो आङो।
औ औ दे बुंजागोन औ रायलायजागोन दे बेस्थ' नङा
माने दायो आङो माने जोंनि हासारफोरनि सोमोन्दै सावरायनो लुगैदो आरो आं नोंथांजों। माने जोंनि हासारा जोंनि आबादथिलियाव बा आबादारिफोरनो माबायदि हेफाजाब होयो जोंखौ? बेफोरनि सोमोन्दैनो इसे सावरायलायगोन आरो आं नोंथांजों। नोंथाङा हानायखि नोंथाङा बुंद ओफ्राय आंबो मोनसे मोननै बुंनो नाजानसै आरो न
औ औ होमबा होमबा दाथ' नोंथां हासै हाबनि बेलायावबाथ' आं जेबो मिन थिया होमबा नों नोंथाङानो आंनो फोरमायना हानांसिगोन सिगोन आरो
औ औ जागोन जागोन आंबो फोरमायगोन नों थाङाबो फोरमायनो हागोन दा ओरैनो हासार ओरैनो जेनेबा नोंथांनि बादिब्ला हासारखौ जोंङो मायाव बाहायो जेनेबा?
आंनिबा हासारखौ ओ हायाव जिब गैयै जायगायाव बाहायो होननाल' मिथियो आरो आंङो
अ माने आबादथिलियाव बाहायो आरो न
औ औ आबाद थलियाव जेनेबा हानो औ हानो नांगौ जानाय माने मा होनो बिदिखौ जिबानो होनांगोन नामा मा
अ अ माने होनोमबा नओरैबायाददि आरो आंबो एसे मिथिनायाबा एसे मिथिबो गुबबो जानानै बुंना नायो आरो
औ औ दे नोंथाङानो बुंनाया आं बारा रोङा ओं ओं
बेखौ माने जों फसलफोरखौ जोंनि आबादफोरखौ मोजां खालामनो थाखायनो बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा।
ओं
आबादफोरा मोजां जानायनि थाखाय
ओं
बिदि आरो जों हासार जुदि बाहायोब्ला जोंनिया माने आबादा मोजांसिन जायो आरो नङा होमबा बेफोरबायदि आरो दायो ओमबा
ओं फसलखौ होबा मोजां खालामनो बाहायनाय जायो आरो ना हा हासारखौ औ ओमफ्राय आरो औ औ ओमफाय हासारा माबा माबि नामफोर दं नामा? बा हासारखौनो हास हासारफोरखौ न'फोरावबो बानाय जायो नामा इफोरखौ? ओ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
आदसा ओ जोबोर मोजां सोंथि ओमफ्राय दा हासारखौ जोङो नाम बुङोब्ला हासार सारा माने जोंनिया। रासायनारि हासार मोनसे थायो। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय जोंनिया जिबियारि हासार होननानै बुंनाय जायो आरो। एबायदि जिबि आरि हा आरो मोनसे थायो आरो। जिबारि हासार होनना बुङो जायखौ माने बै रासायनारि हा सार होननाया माने बेखौ माने बाय बायदिसिना ओ मा होनोमोन बेखौ रासायन बा केमिकेल बायदिसि माने बाहायनानै। गलायनानै मा खालामनाय जायो बानायनाय जायो आरो। बेखोनो जों रासायनारि हासार होननानै बुङो आरो। जेनेबा जों बेखौ दारिमिन फोराव बानायनाय जायो आरो। गोनोखोआरि नेमखान्थि खान्थि बादियै बानायनाय
औ हासार हासाराबो औ औ रासायनारि हासाराबो गुबुन गुबुनफोर दं नामा?
अ रासायनारि हासारा ओमफ्राय जों बेखौ नामफोरखौ गुबुन गुबुन दोननोदों इन दाव आबाद लानानै आबाद बाट गुबुन गुबुन जानांगोन नालाय ओंखायनो जेनेबा जेरै इउरिया पटासियाम
औ।
आंबो बारा माने हासारनि मुंफोरखौ मिथिसोआ। बेगोदैनो मानो। पटास। आरो मा मा थायोथाय? बायदिसिना। थिना थाबावो आरो नामफोरखौ एसे। माने फुया। उफया जादों आरो। अ यदि आरो। दा बेफोरबायदि माखासे रासायनारि हासार दङ आरो। ओ आबादारि। फोरा बांसिन मिथिगोन जेनेबा। मा मा माबे समायाव माबे ओ हासारखौ बाहायनाय जायो? बेफोरबायदि आरो।
औ।
दा मइेनलि बेनो हासारखौ। खौ माने जोङो फसलफोरखौ मोजां खालामनो बाहायो आरो ना आं मिथिनायाव।
औ -औ-।
उ। बेनिफ्राय आरो हासारा माने। ओ गोनो ओ माबानि। बादैबा आरो जिबारि हासार होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा?
औ -औ -जिबारि हासारा मानो मानिफ्राय बानायो खिन्थानो खिथ सिन्थादो यसे।
अ जिबारि हासारा जाबाय जोंनिया ओ मा होनो? जोंनि मोसौ बोर। बोरमा जोंनि। फिसिजानाय न'फोराव फिसिजानाय माखासे गांसो जाग्रा जुनारफोरनिफ्राय। बिसोरनि खिफोरखौ। जोङो माखालामनानै जम खालामना दोननानै बानायनाय। जायो आरो। मला खरसे हाख नखराव जमानो बेयाव गासैबो न'आव थानाय जाबोर बायदिसिनाफोरखौ बेयावनो गारनानै। मोसौखि बोरमा। से। दाउ हांसोनि खि बायदिसि नाखौबो माने गारना दोननानै बेखौ फेसेवहोना नै उनाव बेखौ मा खालामनाय जायो मोनसे हायो मोनसे हासार महरै सोमजिलाङो आरो बै हासारखोनो फेसेवनाय हासार बुङो आरो।
औ होमबा रासायनारि हा, अ बे जिबियारियारि ओमफाय रासायनारि आरो जिबियारि हासारजों थ' फाराग दं होननानै मिथि नो मोनबाय दा। ओमफाय रासायनारि औ। ओमफाय रासायनारि हासार आरो जिबियारि हासारजों बिसोरखौ लगायनासो ओ मे आबादफोराव होनाय जायो ना एक्सट्रा एक्सट्रा खे होनांगौ जायो?
अ बियो जाबाय आबादारिनि सायाव सोनारगोन आरो। दा जोंनिया माखासे आ बादफोरखौ माने रा सायनारि हासार बाहायनानै नो आबाद खालामनाय नुदो। खिन्थु ओ दा बैफोर रासायनारि हासारफोरा जोंनि मा खासे देहाआरि मा ओनो जेंना लाबोयो। लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो । ओंखाय माने गोबाङानो ओ रासायनारि हासारखौ बाहायो, जायफोरा माने बेखौ मोनसे ओ फाननाय बायनाय बा मोनसे उम फालांगियारि खामानियाव आदबाव जुदि बाहायोब्ला रासायनारि हासारफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो। खिन्थु जों जुदि न'आव जानायनि थाखाय बा एसेल' आबाद बेफोरनि थाखाय माने जोङो जिबारि हासार खौ बाहायो आरो। गोदोआव माने बांसिन जिबारि हासारखौनो बाहायोमोन खिन्थु आथिखालाव ओ मा होनदों फसलफोरा माने ओ हासार बाहायाब्ला मा होनो जेबो मुलाम्फ फा जाया आरो ओंखायनो माने रासायनारि हासार बाहायो आरो ओमफ्राय जोंना आ रो मोनसे हासार दंबावोमोन आरोना बै हासार जाब खानस्रि खानस्रि हास सार होननानै बुङो आरो जेनेबा।
अ अ अ
उम
दा औ खानस्रिखौ सिनायो ओमफ्राय दा जेनेबा खानस्रि हासारखौ बोरैहाय बानायो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा आरो खौ खानस्रि हासार होन होनो बे खौ खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ मा-माने सेस्था खालामगोन आरो माने एफाग्राब गोथौयैबो बुंनो हानाय नङा खोमा थेवबो सेस्था खालामगोन आङो। ने खान्स्रि हासार होननानै बुङोब्ला ओ जेने बा खानस्रिनि खानस्रिनि खि बायदिसिनाफोर जों माने बानायनाय जायो आरो बेयाव। हांसोनिखिजों बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनो आरो खानस्रिया जाय मा होनो जाय जि ओ मा होनो ओ बेखौ मा होनो जि जायखि जाया जि जिबिखो जा बा जिखिनि हा बायदिसिना लाइफांफोरखौ जानानै खानस्रिया मा होनो खिगारो आरो बै खिगारनायखौनो जेनेबा जोङो हासार हिसाबै बाहायो आरो दा बैखौनो जों खानस्रि हास सार होननानै मिथियो आरो
अ खानस्रिया खिनायखौनो आरोना
अ अ अ सानस्रिया खिनायखौनो।
औ बेखौ होनबा मा खामानियाव बाहायो? ना
बे अ बेखौबो आबादावनो बाहायनाय जायो आरो जेरै बादि ओ जि जिबारि हासार दङमोन। नङा होमबा? बै जिबारि हास दोनो बेखौबो बाहायफानाय जायो आरो।
अ माबा इखौ ओ लगायनानै ना? एकस्रा एकस्रा
अ बि बे बेबायदिनो ओ दा आबादारि लाना आबाद गुबुन गुबुन जायो आरो खायफाया मानो होन खानस्रि हासारखौल'बो बाहायो। सोरबाया आरो बै जिबआारि हासार आ-एक्सुुलि खानस्रि हासाराबो जिबआारि हासारनि ओ सिङावनो गोग्लैयो आरो नायनो थाङोब्ला। एदे आरो बिसोरखौ जमायै बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
उम
दा होमबाथ' नोंथांनिफाय गोबां बाथ्रा मिथिबाय। बेनिफ्राय ओ जेनेबा हासारनि बागैथ' मिथिबाय ओमफ्राय जेनेबा ओ हासार होबासो मैगं फोरा बांसिन फिथाइफोर होयोना? जोंनो
औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ
दा जेनेबा नोंथाङा ओ औ दे बुंलाय
औ आरो जेनेबा हासार होयोब्लासो ओ हासारजोंसो जोंहा ओ देरनायाबो ओ मैगंनि देरनायाबो जेनेबा आबादनि देरनायाबो थाबनो जाबाय। ओमफ्राय फिथाइबो मोजां मोनबाय। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ औ।
ओं इनिफ्राय हासारजोंथ' जेनेबा मेगं आबाद फोरावनो जाखाबाय नालाय मैगं माइ-माइफोरावबोथ' होजागोन नोंथां?
औ औ माइफोरावबो होजागोन।
औ फिथाइखौ मोजां मोननो थाखाय। ओमफाय जेनेबा
औ ओमफ्राय जेनेबा हासारखौ नोंथां मा मा खामानियाव बाहायबावो एसे बुंनो हाबा
अ अ अ आं मिथिनाय बादिब्ला ना दा हासारफोरखौ जों नुनाय बा बादिब्ला बांसिन माने मा होनो गोरान आबाद मावनायाव बांसिन बाहायनाय नुयो आरो । जेरैबायदि गोरान आ माने मेसें बो थोराव जानाय आबाद । जेरैबादि आलु बेनिफ्राय जोंनिया थाहैबाय बेसर ।
औ ।
बेनिफ्राय आरो । बायदिसिना आबाद दंबावो नङा होमबा? मेसें बोथोराव जानाय । हमना ला जोंनिया लाइ लाफायानो जा
औ ।
सिनाखौ जों जेब्ला मा होनो बै फोनाय समाव नङा होमबा? बै समावनो मा खालामनाय बैफोर हासार फोरखौ होनाय जायो आरो हायावनो होनाय जायो आरो । औ जाहाथे मा होनो औ । फसला माने थाबनो देरो आरो ।
औ औ औ होमबा नोंथां हासार होनानैथ' जोंहा मानसिनाव जेबो गोहोमथ' खोख्लैनाय नङा?
अ बियो माने मोन दा दहाय बुंनाय बादि जिबियारि हासार आरो बै रासायनारि हासाराव इसे एसे फाराग जायो आरो जेनेबा हासा हासारखौ बाहायनायाव । एसे खहा लाबोनाय हा हासारा जाबाय जोंनिया बे रासायनारि हासारफोरा ।
औ ।
डायरेक्ट माने माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो गाज्रि गोहोम । जिबियारि हासार बा बाहायनाय लोगो लोगो बुङो आरो जेनेबा जेबो खहा जाया होनना । बिदि आरो । बिसोरनि गेजेराव फारागा बेनो आरो ।
औ । दायो होनबा जोङो समनिबो आंखाल नङा होमबा?
औ औ।
सम जायोबा सावरायलायनोसै नङा होमबा दायो जों बेखिनियावनो दोन थनोसै होनोमबा।
औ दे जागोन दे।
दे।
औ।